औ नोंथां खोनादोना औ आं खोनागासिनो?
अ नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं।
दा नै आ गरमबो जादो नालाय सान्दुंबो दंना दं बेखायनो आरो सायायाव जनानै बे फेन लागासिनो दं आङो।
अ फ्रि दामब ना नोंथाङा?
औ फ्रिथ' सावरायजायो।
औ। नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ जों मानि थाखाय आं मानि थाखाय कल खालामदों? अ बे गान गाननायनि सायाव? सावरायलायनो नागिरदों होमबाना अ बे गाननाय जोमनाया जोंनि
हु?
गाननाय जोमनायखौथ' जों गासिबो गानखानांगौ।
गानखानांग औ बे जेनेबा औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ‌।
अ गाननाय जोमनायजों जों माखासे सिनायनो हायो। बबे-बबे सुबुङा माहारिनि
औ।
बिदिनो जों जेरै आरो न'आव थानायाव बेलेग बेरायनायफ्राव बेलेग अबावबा थांनायफ्राव बेलेग बि द्रेस गानो
औ औ।
ओमफ्राय जोंनि बर'फ्रा दख'ना गानायाव माखासे बेलेगफोरनोाव गावबाागाव द्रेस दंखायो। ट्रेडिसनेल मोनसे मोनसे गावबा गाव
औ औ अ औ।
नोंथाङा जोंनि गाननाय जोमनायनि बागै जेबो फोरमायनो हागौमोन नामा?
अ दा जोंनि जोंनि गाननाय जोमनाय होनबाथ' दा गिबियावनो जोंनिया दख'नाया थाग्रोबाय हिनजाव मानसिफोरनियाहाय बेनिफ्राय आरो हिनजाव मानसिफोरानो आरो बे आ मा होनो बेखौ आ उम लांगा दख'ना थाबाय मोनसेयाथ' ओमफ्राय थिया मादा मा होनोमोन बेखौ आं बारा गोसोआव गैला बे थरब सोनाया मा होनोमोन बेखौ?
ओ।
बे थ्रुब सोनाया मा होनो मान हिन्जावफोरा गाननाया बेखौ? अ दख'ना बायदिया मोनसे नङा नङा बे एस दख'ना बायदिया बेयो? बस्था बायदिया औ मेख्ला होनोना बेखौ? औ औ औ औ नोंगौ नौ बिदिखौ गानो आरो हिनजावफोरा बेनिफ्राय आरो फास रां लाबाय सोरबा आर'नाइनि सोरबा मानिबा मानिबा गुबुन गुबुन रोखोमनि बानाय दा बे जोंनि हारिनि होनोब्लाथाय बे हौवाफोरनियाव आरो बे माबाया थाबाय गामसया थाबाय औ गामसखौ गानबाय बेनिफ्राय आरो औ आरो आर'नाइ गस्ला ओमफ्राय गोदोनाफोराव आर'नाइ फालि बेफोरखौ लायो आरो जोंनिया जोंनि हारियावहाय आं मिथिनाया बेखिनिया आरो बेनिफ्राय आरो दा बे गुबुन हारिनिया गुबुन गानो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ बा आंबो मिथिगौ बा गुबुनफोराबो मिथिगौ दा माने ओ गाननाय जोमनाय होनोब्लाथ' बे जेनेबा गावब गाव हारिया गावब गाव थायो बिदि आरो जोंनियाव बर'निया दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोर थाबाय ओमफ्राय गुबुन जेरै ओ गुबुन हारिफोरनिया सारि थाबाय सोरनियाबा बिदिनो गुबुन गुबुन पाथानि माबा माबा माबि बिदि गोबां दं आरो औ औ बेनिफ्राय गुबुन गुबुन ओ हारिनिखो गुबुन गुबुन होनना बुङो बेखौ गासैनिखौबो आं मिथिथ'ला मिथिनाया। बिदि आरो जायगा लानानै जायगा बेफोर गुबुन गुबुन जायो आरो बेनिफ्राय आरो जोंनि ओनसोलाव जेनेबा बे आगोलो इंराजफोरनि इंरफोरनिफ्राय फैनाय जिहेतु आगोल इंराजफोर आ गादबना दोन्दोंमोन नालाय जोंनि हादोरखौ बे समाव सोलिलांनाय जोंनिया दा मदार्न जुगाव माने गोदान जुगावहाय आरो हौवासाफोरा बेफोरखौ मा गानो हाफपेन गानो बा
अ।
गानो बेनिफ्राय आरो सायाव गाननाय या बे ओ सार्ट थाबाय टि सार्ट थाबाय बिदि आरो। बेफोरखौ गानो आरो दा गोदान जुगावहाय जेनेबा नांगौ समावल' बे जेनेबा हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ बेफोरखौ गाननाय नुयो आरो खिन्थु बांसिन समावहाय बे ओ इउरपियान बे इउरप हादरनि गान्नायफोरखौ नुयो आरो जेनेबा जोङो दा। दा बांसि न समावहाय ओमफ्राय आरो दा बे हौवाफोरनिल' बाथ्रा नङा हिनजावफोराबो दा इउर'पियान बा इउ-इउरप हादोरमानि गाननाय जोमनायफोरखौ ओ फालिनाय नुदों आरो हाय हिनजावफोराबो लंपेन्ट गाननाय हाफ पेन्ट गाननाय बा बे स्कार्टफोर गान्नाय बा फ्रकफोर गान्नाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो। बेनिफ्राय टपफोर गाननाय बैफोरथ' जेनेबा जोंनि हारिनि नङामोन नालाय गाननायफोरा। दा जानो हागौ बेैफोर गाननायफोरखौ ओ गाननानै मोजां मोनदों नङा होमबा? जोंनि मानसिफोराबो बेखायनो गानदों। बिदि आरो बा बिसोरनि गाननायखौ सुबिदासिन मोनदों बेखायनो गानदों। बिदि सानो होनना सानो आरो आङो।
औ औ।
औ माने बेफोरनि ओ इउरप हादोरमानि बा इउर'पियान हादोरफोरनि गाननाय जोमनायफोरा जोंनि गेजेरजों जोबोद गोहोम खोख्लैनाय आरो दा बेफोरनि गाननाय जोमनाय नङाबा बे सोरनि ओ बेफोर हादोरारि गा बेफोर हा इउरपियान हादोरारि गाननाय नङाबाथ' जोंनिया दा सोलिया बायदियानो। बिदि आरो नङा होमबा?
दाथ' बांसिनानो बिदिसो गानग्रा जाजोबबाय ओम।
गाननानै मोजांसिन मोनो जानांगौ बेखायनो गानो नङा होमबा? उम थाबाइनायाव थानायाव जानायाव लोंनायाव बेफोरखौ गानना मोजां मोनो जानांगौ आरो बेखायनो गानो आंनि बाय
औ औ।
दियाव दा जोंनि हारियारि गाननायफ्रा मालाबा गरमद्रायबो जायो मालाबा बुरजाद्रायबो जायो मालाबा गिलिरद्रायबो जायो मालाबा गासैबो जायगायाव गानथावा बिदि जायो जानो हागौ बैफोरनि थाखाय गाना आरो आंनिबा। औ।
बेनिफ्राय आरो जायगा लानानै जायगाथ' बेलेग बेलेगखा नालाय बे गाननाय जोमनाया। बिदि आरो दा जोंनि जायगायावबो सोरबा सोरबा गरम बोथोराव बेलेग गानो गो-गोजां बोथोराव बेलेग गानो बिदि बेलेग बोथोर थोर लाना बोथोर बेलेग बेलेगबो गानो बिदि आरो। होमबा औ। ओमफ्राय आरो जोंनियाथ' आगोल बे गाननाय जोमनायफोरखौ निजासो बानायोमोन आं मिथिनायावहाय। बे एम्फौफोरनिफ्राय फिथोबफोरनिफ्राय बा दंफां लाइफांफोरनिफ्राय गा बानायना गानोमोन होनना खोनायो आरो बा लिरनायफोराव फरायना मोन्दों बिदि आरो।
अ।
ओमफ्राय ओरैनो औ औ जों गानला गानला बा रोंलाबो गाव औ निजा बानायनाव बानायना गाननोबो रोंला।
ओम ओम सिगांनि दिनाव ओम गावबा गाव दानानै गाननाय नुयोमोन आरोना बानायनानै दा आरो मालायनि बानायनाय बायनाय
नंगौ नंगौ अ माने जिमान हायो इजियाव नागिरो आरो मानसिफोरा दानिया ओ साब जेनेबा ओ गाव खस्थ' खालामनो बायो बा रोङा सोरबा सोलोंनो गोसो जाला बा जाहोना बेबो जानो हागौ जे मालाबा बाराद्राय सम लानायनि थाखाय थाखाय खालामा मानसिफोरा बे रांखान्थि बिथिंनिखोबो नायनानै बिदि खालामो जानो हागौ आरो निजा बानायनोबा समाबो बारा लायो गावनि समाबो माने ओरैनो खरस जालाङो बेखायनो जानो हागौ फैसा होनानैनो जिहेथु खमाबो सम नांबाय बा फैसा आरजिनायाव गुबुन राहा दंबाथाय बे बेफोरखौ बायनो हायो आरो बांसिनहाय आं साननाय आरो बिदि आंनि बादिब्ला ओम ओरैनो नोंथाङा आगोलनि जोंनि हारिनि ओ जि जोम दानायफोरनि सायाव
मा होनो दा कल रायलायनायखौ माबाय रेजेग होननानै लिरनानै देखायदों जे
अ मानोबा
मानोना आं हरनायानो खनथाम जाबाय खोमाना
अ होमबा दे होबा दोन्थ'नोसै नामा होनबा औ दे दे